हेलौ
ओम। खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों दे।
बिदिबा जों दिनै ओ बर' सुबुं समाजाव सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय ओ औवा रायदों आरो दंफांनि मुवा बेसाद बाहायनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ जागोन दे नोंथां
बर'फोरा बर'फोरल' नङा गुबुन हारिफोराबो बाहायो थेवब्लाबो बुंनोसै
औ जेनेबा दा औवा आरो दं बिफांजों बानायनाय सुबुं शिल्प' होनदोंमोन नामा नोंथां
बेसादारि आरिमु रायदोंनिबो रायदोंनिबो जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ औवा रायदों दंफांनि मुवा बेसाद बाहायनानै जों जिउ खुंबोदों। जोंनि जिउआव औवा गैयाबानो जोंहा जानाय नङा औवा दंफांफोर जेबो गैयाबा जोंङो जिउआव सोलिनोनो हानाय नङा जोंङो न' लुनो थाखायबोथ' न' लुनो थाखाय जोंनो दंफां औवाफोर नांगौ माखासे जिउआव सानफ्रामबो बाहायबाय थानाय हिसाबै जोंङो माखासे औवानि बुस्थुफोर बाहायो ओ मुवा बेसाद आइजें आइला बाहायो जोंङो। आरोबाव जोंङो दानाय लुनायफोरावबो गोबां औवा रायदोंफोरनि दंफांफोरनि मुवा बेसाद बाहायो।
उम जेनेबा बर' हारि फोराथ' बांसिनानो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खांग्रा हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मिथिंगायाव मोननाय मुवाजोंनो जिउ सोनारनानै जिउ खुंबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दोंना जेनेबा बेफोर मुवा बेसा औ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासिबो गोजा
औ
जानाय लोंनाय गासिबो मावनाय दांनाय जेनबा आबाद मावनायनि गासिबो आइजें आइलाफ्रानो दंफां औवा बेफोरनिफ्रायनो बानायजोबनाय।
जोंङो ना हमनायफ्रावबो जोंङो औवानि दंफांनिफ्रायनो माखासे औवानिफ्राय जों बाहायो।
औ
जों ना हमनायफ्राव बाहायो होनबा जोंङो सेन खखा खाखि
जेखाइ खबाइ फल' बेफोरखौ जोंङो बाहायोना?
अ जेनेबा नोंथां फल'खौ माबायदिखौ बुंनाय जायो?
फल'आ गुवा ओरै बानायो बेखौ
बेखौ औवाजों बानायनाय जायो नामा नोंथां? फल बखौ
औ औवाजों बानायो। गुवार बियो एसे ओ गेसें गेसें एसे गेसें गेसें बानाय ना गिदिर हमनो थाखायसो बाहायो बेखौ ना गिदिर गिदिर। बेफोरखौ जोंङो बिलोआव हमो बे फल'जों
अ जेनेबा बे ओ बे नोंनि महरा जेनेबा जेखायफोर बायदि नङा नामा?
ओहो जेखायफोर बायदि नङा बे खौ
नुफेरनाय जायाखै आं मानि नोंथां फल'खौ
बेखौ दैयाव हाबसोमनानैसो जोङो ओ ना थफिनाय नुयोबा जोङो बारसिननानै ओरै जोख्लोबनानै नाखौ खन' हरो सायाव ओरै गुदुं बायदि थायो लामा दोनो ना हमहरनो थाखाय नाखौ ओरै जोख्लोबनानै हमो।
बा नाया फैयो
औ फैयो फैयो गोबां ना गिदिर गादिरफोरखौ उम बर'फोरा बिलोफोराव गोबां बिलो दंमोन गोदोथ' बेयाव बिलोफोराव हमोमोन आरो उम फोरखौथ' मिनथिखायो
जेनेबा बिदिनो संनाय खावनायाव बाहायनाय माखासे दंफां आरो औवाजों बानायनाय आइजेंफोरनि मुंखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ गिबियावनो जोङो दंफांनि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ उवाल गायहेननि खोथा फैगोन उवाल गायहेन फैगोन औ आरोबाव जोंहा दिंखि बाहायो दिंखिखौ गोबां ओनसोलावनो बारा बाहाया थेवब्लाबो बाहायो
औ दिंखि बाहाय जेनबा गोदोथ' दिंखिया मेनथारमोन ना माइ सौनायाव जोंहा मि गैयामोन नालाय दिंखियानो गुबैथारोमोन आरो गो बेनो
आरोबाव संनाय खावनाय बेलायाव जोङो दंफांनि बाहायनायखौ खम नुयो खिन्थु ओ बे औवानिखौ बांसिन बाहायो जोङो जेरै ओ औवानिफोरखौ जोङो गोबां बाहायो दन माबा माबि ओ आबै दांगि
थाखाय बाहायनाय बे कार्ड दौ सागं ओ बेफोरखौ बे औवा जों मोननाय जायो
औ जों जौ सरनायाव जोङो औवानि-औवानि बुस्थु बाहायो औवानि मुवा बाहायो
औ जौसोर- जौसोरनायाव ना मा होनदों नोंथां
औ जौ सेरनायाव आरो
अ जेनेबा माबायदि बाहायनाय जायो बेखौ
बियो ओरै गेजेराव गुदुं खोस्लि बायदि बानायो बेखौ गोथौआवहाय जौ फैनांगोनना जौदैनिफ्राय ओरै जौ हानग्रा बेयो बेखौ
जेनेबा जौ हायनो थाखाय जौ हायहरनो थाखाय बाहायनाय जायो ना बेलेग खामानियाव
हरनो थाखाय बाहायो बेखौ ओ आरो दों दंफां-दंफांनि बाहायबावगोन जोङोथ दानाय लुनायफ्राव दंफांनि बाहायो साल गान्दैफ्रा दंफांनि जायो बान गोजाफ्रा
माखुफोराबोथ दंफांनिनो बानायजोबो ना जेनथेर माखु
औ
फमफ्लायाबो खायसे खायसेनि नखराव नुनो मोन्दों फमफ्लाखौबो दंफांजों बानायनानै दोननायखौ
औ खाय फाया बानायो जोंबो बा जोंबो बानायो नामा औवाजों बानायादां दंफांनि फंफ्लाखौ दंफांनिजोंनो बानायो औवा-औवाजों बानायो ओ दाङा नाथाफोरखौ गनसा फोरखौ जोङो औवानिजों बानायो
ओ ओ औ बि जि दानाय लुनायावथ बांसिन दंफां आरो औवायानो मेन होननानै बुङोबाबो बांद्राय जानाय नङाना नोंथां
आरोबाव जोङो गोदोहाय आलासि फैयोब्ला जोंहा मासि-मासि बेबायदि थायामोन जोङो खामफ्लायफ्रावनो जिरायहोयोमोन आरो खामफ्लायानो गुबैयोमोन आलासिफोर फैयोबा दंफां जायो औ बेजों आरो ओ हाबा हुखाफ्राव हिनजाव गोदानफोरखौ गाम्बारि खामफ्रायाव जि ओ गसंहोनानै आथिं सुहोयोमोन। ओ खेराइ होनाय। रावबो गाम्बारि खामफ्लफोर।
औ औ बे। हाबा आरो खेराइायाव गोनां जानाय बे गाम्बारि खामफ्लायाथ' जेनेबा गैयाबा दासिमबो बे फुजाया माब आबुं जाया होननानै बुंनो हायोना। जेनेबा दासिमबो जों बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों औ औ नाथाय। बाहायनायासो। जेनेबा गामि मोनसेयाव बेफोरो बारा थाबांला आरो गोबां खस्थ'यै नागिरनानैबाबो लाबोनो गोनां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
औ थाबांला दानि मानसिफोरा बांद्राय बेफोरखौ फोथायला खामफ्लायफ्रानो सोरनिबा न'खरफ्राव थाबांला दानि दिनाव।
औ-औ।
जेनेबा फोथायनायावनो। गोदोनिफ्रायनो जि खालामबोनाय नेमखान्थि बेफोरावनो बेखौ गाम्बारि खामफ्लायनि गोनांथार होननानै बुंबोखानाय हिसाबै दायो जेब्ला जायो अब्लाथाय होदावरि होसावरिब्लााबो नागिरनानै।
नागिरनानै बाहायो ना।
नुनो मोनो ओ।
बे जोङो। ओ आबाद मावनायाव बाहायोना माखासे दंफांनि आरो औवानि।
औ।
बिनो नांगोलफोर। ग दंफांनिजों बानायनाय जायो। नांगोल जुंगाल। मैफोरखौथ' जोङो औवाजों बानायो हुखेनफोरा जोङो दं। ओ औवा नि ।
औवानिऔ औ।
दुलि। फोरबो बानाय जोङो।
औ-औ दुलि बेखौ औवाजोंथ' बानायनाय जायो ना।
औ आरो माइफोरखौ दोननो थाखायनो जोङो बाख्रिखौबो बाख्रिखौबो बानायो औवानिजोंबो बानायो औवानिजों जोङो हा लिरथाबो बेरा बानायनानै। आरो जोङो बे दंफांजोंबो बानायो। थख्ताजों।
बेफोर बिथिंफोरखौ नायोबथ' जोङो जेनेबा औवा आरो दंफां नङाब्ला थांना थानायखौनो गोबां गोब्राब जागोन होननानै बुंना लानो हायो आरो ना।
जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो औवाखौथ' बाहायोआनो जोनोम जाज। जोंनायनिफ्राय थैजासिम जों औवाखौ बाहायो। नबा जोङो औवानि निसलिजों सासे गथ'नि। उथुमैखौ हायो।
औ
जोड़ो मानसि बाननानै लांनायसिम जों औवाखौ बाहायो मानसि औ मानसि गोथै बाननाय
मानसि औ मानसि गोथै बाननायावथ' औवायानो मेन जाहैबाय
औ
जेनेबा मोनसे समाव मानसि दि जेनेबा बिदि जोनोम जानाय गथ' जोनोम जानाया डक्टर हस्पिताल बिदिफ्राव लांनायानो जास्राखायामोन नालाय बेफोरो गोबां ना गोनांथार जाथारनानै दंमोन आरो जेनेबा दानि जुगावसो डक्टर बिदि खाथि थियाव मोननाय हस्पिटाल खाथियाव मोननायनिया जानानै फैदों नालाय बै समाव जुदि बेफोरखौ बाहायनो रोङामोनब्लाथ' गोबां मानसियानो थैनानैसो थांगौमोनदां नोंथां
औ नंगौ नोंथां न'आवनो गोदोहाय न'आवनो जोनोम जायोमोन गथ'फ्रा बेनि बे हिसाबै जोङो न'आवनो उथुमै हास'नाय बेफोर खामानिया सोलियोमोन
औ
जोङो माबा माबि मुवा बेसादफोरखौ दोननो थाखाय गोजौआव थिखोनानै दोननो थाखाय जोङो आरांगाफोर बाहायो दंफांनि उन्दुनाय उन्दुनाय एम फोर बाहायो जि दोननो थाखायबो जोङो बाहायो जों दाथ' दंफां नि मुवा बेसाद बाहायबावो जों दा न' लुनायफ्रावबो जों गोबां बाहायोना
औ औ
जेनेबा दानि जुगाव औ देनेबा दायो जौगाबाय नालाय जौगानायजों लोगोसे जेनेबा न'खौ गुबुन गुबुन बिल्दिं न' लुनाय माबानाय बेफोरदि फाकानि न' लुग्रा जादोंना नाथाय बेयावबो जोंहा थोबथानो थाखाय औवाया नङाबानो जायानो बुंनो हायो जोङो औवाखौ गोनांथार ज
जोङो मोसौफोरखौ होलांनाय समाव माइ जाजानो गिनानै माइनि सेरजों होलांनाय समाव जोङो माइ जाजानो गिनानै मोसौनो गानहोयो मुख्रा गानहोयो ना बेबायदिबो जोङो औवाजोंनो
औ ख' होनो नामा नोंथां बेख
अ जानांगौ आरो दाउनि ख'बो बानायोना बेजोंनो दाउनि ख'फोर माइनाव बिन्दोफोरबो बानायोना
औ औ
दिनो बाहायनायखौ औवानि